औ नोंथां।
अ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आङो नोंथांजों दायो औवानि बाहायनायनि सायाव एसे गुसुङै सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां बुंलाय
अ जेनेबा आङो दायो नोंथांनि सिगाङावहाय औवाखौ जोङो मा खामानियाव बाहायो औवानि बाहायनायखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनानै होनोसै
औ औ नोंथाङा बुंलांबाय था
औवानि बाहायनाय होननानै बोलाबियो औवाया जों गासै सु बुं माहारिनिनो थांना थानायाव जिउ खुंनायाव माने मोनसे गाहाय बिफाव खालामनानै होयो माने मोनसे गाहाय बिफाव ला लायो आरो बियो ओं औवाखौ जोङो गोबां खामानियावनो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो औवा होननानै बुङोब्ला औवाखौ जोङो सुबुं जोनोम जा जेननायनिफ्राय लानानै सुबुं थैनानै गोथै गारनायसिम जोङो औवाखौ बाहायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जेरै जोङो सुबुं जोनोम जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो औवाखौ
औ औ
बै गथ' गोरलैनि नारा माबा उथुमै हास'नायाव औवाखौ जोङो बाहायनाय जायो
औ
आरो औवानि संग्राय बानायनायाव जोङो गथ' गोरलैखौ थुनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय औवाखौ जोंङो सुबुं माहारि रिया गोबां रोखोमनि आयजें जें आयला बानायनानै दिहुनो आरो औवाखौ जोंङो न' बां लुनायाव बो बाहायो।
औ
औवाखौ माने गासै सुबुं माहारियानो गोबां गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। औ जेरै जोंङो औवाजों जेखाइ खबाइ सान्द्रि संग्राय सान्दांगा ओमफाय जांगि बायदि मैया ओ मुवा बेसाद आखाइजों बानायनानै जोंङो दिहुनना लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो न' बां लुनायावबो जों औवाखौ बाहायो जेरै ओ न' लुनायाव न'नि खुन्थिया बानायनायाव आरो न'नि फाथै बेरा हेबनाय बा बेरा हेबनाय आरो गोजौआवहाय उखुम होनायावहाय औवा औ बेफोरबायदि खामानियाव जोंङो औवाखौ गुबुन गुबुन रो खोमाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो औवाजों जोंङो न' लुनायावबो माखासे ओ औवाखौ हाफ्लेना फिसा फिसा हाफ्लेनानै दरजायावहाय बिबार बायदि खालामनानै साजायना दोननायखौबो जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो औवाखौ जोंङो इदिनो आबाद मावनायावबो बाहायनाय जायो जेरै फेन बावखा मै बेफोरबायदि बानायनायाव जोंङो औवाखौ बाहायनाय जायो। आरो औवाखौ बे माइ हा खांनानै माइ दांग्रिखौ खाना लाबोनायाव खेवोल जिरनायाव बाहायनाय ज जायो
औ
औवाखो जोङो बेफोरबायदिनो खोथिया फुखांनानै थेवोल फिसा फिसा जोबनानै दोनफै जाव खानायाव बो बाहायोबा खायफा खाफ फंफां बा ओ इदिनो थुरिफोरजोंबो खायो आरो बांसिन जोङो
औ
औवा गन थेवाल जिरनानै खानायखौबो नुनो मोननाय जायो
औ
आरो बेबायदिनो जोङो ओ औवाजों बानायनाय गोब बां मुवा बेसाद नुयो जेरै जोङो माबा मोनसे ओ मेला जायोब्ला माबा मोनसे बिदिनो ओ मिथिं दावथिं जायोब्ला बे लामाफोराव औवाजों गोलाव माने लामा बेरा दुमनानै साजायनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो बिननो आरो औवा फिसा फिसा हेबनानै ओ फिरफिला बायदिसिना खाथाबनानै दोननायखौ खो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बिबदिनो ज जोङो औवाखौहाय ओंखाम संनायावबो बन दोननायाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनो औवाखौ जोङो ओ मानसि थैयोब्ला मानसि गोथै बाननाय आरो बे मानसिखौ सावनायाव ओ बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो
औ
गोबां बिथिङावनो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गामि ओनसोलावहाय हाखर हाला थायोब्ला बे हाखर हालायावहाय माने ओ दैमा बोहैलांनाय लामाया बायस' नाय फोराव जोङो दालां बानायनो थाखाय औवाखौनो बांसिन बाहायनायखौबो जोङो बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो। जोङो औवाखौ गोबां खामानियावनो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौना नोंथां?
औ
आरो औवाखौ जोङो जि दानायावबो बाहायनाय जायो जेरै- ओ मा होनो सालखुन्था सालखुन्था बानायनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो जेरै- सालखुन्था गंब्रै आरो जि दानायाव गोनां जानाय गनसि ओ माहोनो बिदिनो बावदांगि बेफोरबायदियाव ओरै गराय बायदि बायदियाव माने औवाजों बानाय नाय मुवाखौ जोङो जि जानायावबो बाहायनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ
औ आरो जोंङो औवाखौ बिदिनो मा होनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानाय नायफोर आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमाय बाय गोबां मुवा बेसाद बानायनानै लायो। आ रो औवाखौ जोंङो जिरायग्रा हिसाबैबो औवानि ओ मुरा बायदिसिना हेबनानै लानाय जायो आरो औवा जों जोङो ओंखाम संग्राफोरावहाय माबा ओ हेबनानै थोरसि लथा दोंग्राबो बानायनाय जायो। आरो बिनि अनगाबो ओंखाम संग्रा न'आवहाय इदिनो ओ औवाखौ गथा गथायै खाजाबनानै बेयावनो जोङो संख्रि बानलु बायदिसि ना दोनग्रा थगथा बायदि बा-बानायनानै लानाय जायो आरो बिदिनो जोंङो औवा-औवाखौ जोंङो हासुं नि ओ हासुंबो बानायनाय जायो मा होनो अर गोमोरब्ला अर सुनाय हासुंबो बानायो आरो औवाखौ जोंङो मा होनो बायदिसि ना‌ ओ मैगं बेगर सुनै नै बायदिसिना दोनो बै औवाखौ जोंङो ओ औवा हासुंखौ आराम नांगौ जखाननि हास'नालाना नै बे हासुं जोंङो बायदिसिना मै गं बेगर बायदि मैया बुस्थुफोर सोनानै दोननायाव खामानि होयो आरो औवा हासुंआवहाय ओंखाम सोनानै ओ बेदर सोनानै बिदिनो जोंङो ओ सावनानै बै औवाखौ सावनानै जोंङो सिङाव फोमोननाय बुस्थुफोरखौ जों जायो। नंगौ ना नोंथां औ औ ओमफायो बिदिनो
औ
औवा-औवाजों जोंङो गोबां बायदि बायदि मैयाखौ दिहुननानै लानाय जायो आंनि मोनदांनायाव बेफोरनो आरो आं आसा खालामो जे नोंथाङा आंनिखुइ साबसिन हामसिन आंनो बे औवानि बाहायनायखौ फोरमायनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय जाहाथे नोंथाङा आंनो खमैब्लाबो औवानि बानायनायखौ फोरमायना होगोन औ दे बि
ओ औवा बिफांङा जोंनि बर' समाजाव जोबोर गुवार जायगा आवग्रिनानै दंङ
औ औ नंगौ नोंथां
औ बर' समाजाव गासै खामानियानो मुवा बेसाद आखाइनि बाहायनाय मुवा बेसादानो गासैबो जोंनि औवा बिफांनिफ्रायनो बानायना
औ -औ
औ जेरैहाय जोङो ना गुरनायाव बाहायो जि
औ - औ
सेेन मिथिबायना नोंथां औ सान दाङा
बेफोरखौ जोङो औवा बिफांनिफ्राय बानायनानै लायो। आरो थांआ बुंनाय बायदिनो जोङो औवा अ मानसि थैनायाव बो बानना लांनो थाखाय बाहायनाय ज बेल' नङा आरो जनि हाबा हखा स्कुलावबो
अम-अम।
औवानि सान्द्रि खालामनानै हाबा हुखाफोरखौ खुंफुंनायखौबो जोंनि गेजेराव नु
नंगौ नोंथां नगौ।
जेखाय, खबाइखौ जोङो औवा बिफांखौ दानो गिबियावनो दानना लानाय खांनायनि उनाव बेखौ मोजांनो हास'नाय जायो खर'जों बा सना ला हुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फिसा फिसानो सै नानै लाग्रोयो बेनि उनाव सैनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे मोनसे मोनसे मोनसेयै जोङो बेखौ हेबलांबाय थायो। बिदिनो हेबै हेबै हेबैनो जोङो। औवाजों जों ना गुरनो थाखाय बेखौ जेखायनि म हर होननाय जायो मिथिबायना? औ बेबायदिनो खबाय बेखौबो जोङो मा खालामनाय जायो। बेबा दिनो औवा दाननानै जोङो औवा दानखांना लानानै जोङो बेखौबो उनाव फिसा फिसा ओ खाथि मोलासि सैनानै सयै सयै जों बेखौ उनावहाय उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो बेखौ हेबना लानानै खबाइनि महर होनाय जायो बि थिबायना नोंथां?
नंगौ नंथां नंगौ आरो जोङो औवाखौ ओ हारसिब बानायनायावबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथा? औ जेरै जोङो औवाखौ दाननानै ओ खाथि फिसा फिसा जोंङो बेखौ हासिबनि महर होनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो हासिबखौ न'आव सिबनो बाहायनायनि अनगायैबो फाननानै जों बेजों रां खामायनायखौबो नुनो मोननाय जायो।
औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां दोनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै गोजोननाय थाबाय नों
औ औ जागोन नोंथां।
औ